हेल'
नोथां
औ नोंथां हेलौ ओ नोंथाङा मानोबा औ खोनादों नोंथां नोंथाङा मानोबा फन हरदोंमोन?
औ नोंथां गोजोनखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय नोंथाङा दा मा खालामदों?
औ नोंथां आंङो दा जेबो खालामाखै नोंथां ओ नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना मामोन?
औ नोंथां आं ओ नोंथांखौ कल खालायनायनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथांजों आंङो जोंनि बर' हारिनि ओ हाबानि बागै एसे सावरायनोसो बा नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे
अ औ नोंथां हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो बर' हारिनि
हाबा जानायनि सोमोन्दै ओ बर' हारिनि हाबा जानायनि हाबा जानाय होनना बुङोब्ला ब-बर' हारिया गोबां रोखोमै हाबा एबा जुलिखौ लानाय जायो आं बे जुलि जानायनि एबा हाबा जानायनि रोखोमखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायग्रोलांसै जोंङो गिबियाव बुंनांगोन हाबा गोलाव बिनि उनाव दंङ हाथासुनि हाबा आरो बिनि उनाव दंङ ओ गोरजिया लाखिनाय बिनि उनाव दंङ
दंखा दंखा थाहैनाय हाबा बेफोरनो बर' हारिनि हाबा जानायनि श एबा जुलि जानायनि नेम फोर दा आं नोंथांनो ओ समाजारि खान्थि बि बायदियै जोंनि बर' हारिनि हाबा जानाय हाबा गोलाव बेखौ आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै। आं नोंथांङा होमबा खोनासंलांदो हाबा गोलावा जाबाय ओरैबायदि नेम दि जाय मोनसे गोलाव नेम खान्थिजों बे खान्थिखौ हाबा जानाय खान्थिखौ खुंनाय जायो। गिबियाव जोंङो हाबा जागोन हौवा एबा हिनजावनि थाखाय एबा जाव गोदान एबा हौवा गोदान संग्रोनाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला ओ हाबा जागोन हौवाया ‌ ओ हा हाबा लागोन हिनजावनि हिनजावखौ नागिरो अब्ला नागिर खांनायनि उनाव
ओ हाबा हिनजाव गोदाननि थाखाय सासे आइजो मोनो अब्ला बै हाबा जागोन हौवानि न'खरा थांनानै बै हाबा जागोन होनजावनि न'आव थांनानै मोनसे जोंहा नेम दंङ। रायथि हैैनाय बे नेम खौ ओम रायथि हैैनाय होननानै बुंनाय जायो। जोंहा बे रायथि हैैनायाव फारनैबो न'खर निफ्राय जेब्ला राजि जायो अब्ला हाबानि थारिख खौ थि खालामनाय जायो। बिनि उनाव हाबानि थिग थारिख खौ थि खालाम खांनायनि उनाव जोंहा उनावहाय जोंहा हिन्जाव गोदानखौ बै हाबा जागोन थारिख खालि लायनाय जायो बे बायदिनो
हाबा जागोननि हौवानि न'खरा गाजा गोमजायै रायजो राजाफोर लांनानै बै जानो गोनां हिनजाव गोदाननि न'ख खराव थांनानै ओ हिनजाव गोदानखौ लायनाय जायो। लायनायनि उनाव हौवा गोदाना गावसिनि न'खराव लाबोनानै ओ गोबां नेम खान्थिजों हाबा होनाय जायो, जोंहा बर'आव गोबां धोरोमनि धोरोमारि सुबुंफोर दंङ। बे धोरोम लानानै आलदा आलदा नेम खान्थि थायो जोंहा बर'नि बाथौ धोरोमा बाथौआव हाबा लानाय जायो। ओ ब्रह्म धोरोमफ्रा धोरोमारि सुबुंफोरा जैग' होनानै जुलिखौ होनाय जायो। आरो माखासे ख्रिषटियान धोरोमारि सुबुंफ्रा ओ गिर्जायाव जुलिखौ होनाय जायो बेबायदिनो आङो नोंथांनो बाथौ धोरोमनि हाबा खान्थिखौ खिथालांनोसै बाथौ धोरोमाव जोंहा बाथौ खौनो हाबा होनाय जायो। बिनि उनाव माखासे नेमफोर दंदि आं नोंथांनो फोरमायलांगोन दि जोङो हिनजाव गोदान जेब्ला लाबोगोन बे हौवा गोदान न'खराव अब्ला बेयाव जोंहा हिन्जाव गोदानखौ ओ आथिं सुनाय बे हाबाखौ मावनाय जायो जाहाथे हिनजाव गोदाना गोथारै बे हौवा गोदानानि न'खराव हाबफैयो बिनि उनाव बाथौ थानसालियाव जुलिखौ होनाय जायो। जुलि होखांनानै जोङो हिनजाव गोदानखौ जों जानला मोनला ओ न'नि खथायाव सोनाय जाया बेखौ जोङो थोंजोङै जोङो न'मा न'नि साहानि न'आव सो हिनजाव गोदानखौ
सो हो सोनानै दोनहैनाय जायो। बिनि ओंथियानो जाबाय जोङो हिनजाव गोदानखौ जोङो माइनाव हिसाबै मानिनाय जायो बिनि थाखायनो जोङो माइनावखौ जोङो साहानि न'आव दोनो हिसाबै जोङो हिनजाव गोदानखौ जोङो साहानि न'आवनो सोनाय जायो। बेबायदिनो ओ बर' हारिनि बाथौआरिनि जुलिया जानायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव बुंनो थाङोब्ला जोङो माखासे नेमफोर दङ हाबा जाखांनायनि उनाव माने जेब्ला हिन्जाव गोदाननि
बिमा फिफाफोरा गामिनि मानसिफोरा ओ गावनि फिसाजोनि आखाइखौ बेयो हाबायाव हमना होफैगोन अ- ब्ला बेयाव जोंहा मोनसे नियम दङ हाबा जोबखांनायनि उनाव ओ हिन्जाव गोदाननि बिमा बिफाया माखासे हिन्जाव गोदानजों ओ। सोमोन्दो बस'लांनाय बेखौ जों बुङो। नि-निरिग बस'नाय बे खान्थिखौबो मावनाय जायो ओ आं दा नोंथांनिसिम बेखौ बेखिनिखौनो फोरमायनानै दोनथ'नाय जाबाय।
औ नोंथां।
ओ ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दख'नानि दानाय लुनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन बिदिब्ला आं फोरमायलांसै नामा नोंथां?
औ दे फोरमायलांदो नोंथां।
ओ गिबियावनो जोङो ओ हाथाय एबा गलायाव थांनानै खुन्दुं बायनानै लायनानै खुन्दुं बोना बायनानै लाबोनानै जोङो ओ-बे खुन्दुंखौहाय, जि-सोरखियावहाय थुननांगौ जायो सोरखिजों सोरखियाव सोनानै ओ-जथरजों हाय थुननांगौ जायो मुस्रायावहाय ओ-जोङो दख'नाखौ दानो थाखाय गोबां मुवा जिरादफोर नांगौ जायो। बिनिनो जोंहा दङ ओ-सोरखि। ओ-सोरखि दङ। सोरखि दङ माखु दङ। आरो जोंहा दाङा ना थाानांगौ बिदिनो गोबां। बेनि उनाव जोङो ओ-बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जोङो बेखौहाय थुननानै लाग्रोनांगौ। सोरखियावहाय ओ-बिनि उनावहाय जोङो। माइदि होनांगौ। बेखौहाय ओ-माइरंखौहाय रुनानै माइरंजोंहाय। जेब्ला माइरंआ गुसु जायो रुनाय माइरंआ गुसु जायो अब्ला जोङो बे माइरं रुनायखौहाय ओ-बे खु - खुन्दुंङावहाय होयो बे। खुन्दुङाव होनानै नाग्लिनानै जोङो बेखौहाय ओ-साननैनि थाखाय बा जेसेबांखि गोबाव नांगोन रानजासे जोंनि बे माइदि होनाया बेखौ जोङो फोराननानै लानांगौ। जेब्ला बे माइथि होनाया रानगोन अब्ला जोङो ओ-बेखौहाय ओ-जथराव फिन खेबसेबाव मुस्रायावहाय थुनफिनगोन बिनि उनाव जोङो मुसौ गरसे गरसे गोबां थुननानै लानां -' गौ। ओ-बिनि उनाव जोङो। थुननानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओ-बेखौहाय सोंगोन जोङो बेखौहाय। गांबेसे जि लानो बेखौ जोङो सोंगोन खुन्थिया गायनानैहाय बिनि उनाव जोङो जेब्ला स सोंखांगोन अब्ला जोङो ओ नो खनगोन नो खनखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय फारि फारि ज' ज' ज'ज'जाजाय लोगो लालायनानै हाय खनलांगोन गान्दैयावहाय। ओ-उनाव जोङो गान्दया खनखांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ-नो खनखांनायनि उनाव जोङो गान्दैयावहाय बहाय फैयो एबा ओ-सा थार्दावहाय सोब फैयो बेयो थार्दआव जि दानो थाखाय जोंहा थार्द नांगौ। ओ-बिदिनो ओ- गान्दै नांगौ साल खुन्था नांगौ। बिदिनो गरखा नांगौ बिदिनो गोबां। बेनिफ्राय जोङो। जिखौहाय थार्दाव फखांनायनि उनाव जोङो। ओ-जोङो बेखौहाय दागोन। जों मानसिफोराहाय बेखौ ओ-दागोन दानाय समाव जोंनो मा नांगौ। माखुन नांगौ दिरुं नांगौ जोंहा बिदिनो गोबां बुस्थुफोर नांगौ जानानै फैयो। बिनाव जोङो। बेखौहाय दागोन ओ-सानफा एफा सानफा एफा बेखौ दाबाय थागोन। जेब्लानखि जोंनि बे ओ-मु लानाय एबा जखा लानाय जाय मु होननानै बुङो बियो माने उनावजोङो ओ- गोबां रोखोमनि आगरफोरबो होनो हायो बेयाव बे अ जोङो फारौ मेगन दिंखिया बिजौ। गुदाम आगर आरो दावराय मेगन खासि हाथाय दिंखया बिबार बेबायदि गोबां रोखोमनि जोंहा ओ आगर रनि महर हो ना य जा यो ओ बेफोरबायदिनो दं जों हा हा हाजो आगर मेगन आगर बेबायदिनो गोबां आगर दंङ बे आगरफोरखौ जोंङो जोंनि बे जियाव हा हाय जोंनि बे ओ दानाय जियावहाय हा फारि फारि बेहाय एरलांनो हायो। जोंङो जोंनि गोसो मथे जोंङो माबायदि नांगौ माबायदि नांगौ जोंनो बेखौहाय जों ओ लानो हायो बिनि उनाव जेब्ला जोंङो बेखौहाय